औ खोनादोना नोंथाङा?
खोनादों नों थां ओ गिबि गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहर नाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानै जादों ओ जोंनि बर' समाज आवहाय मा मा आबाद मावो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन?
औ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां औ जेनेब्ला खि नोंथाङा सोंनाय बायदि ओ बेनि फिननाया जाहैबाय ओ जोंना बर' समाजाव बा बर' सुबुंफोरा मा मा आबादखौ बांसिनै बांसिनै मावो होनोब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोराव बर' सुबुं फोरा माइ आबादखौहाय बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो दैज्लां बोथोरल' नङा मेस मेसें बोथोमफोरावबो बोथोरफोरावबो ओ बेबायदिनो गोबां आबादफोर मावो। बेयावनो जोंना ओ माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो होनब्ला बेखौ आं एसे जे फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जेनेब्लाखि जोंना माइ गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टावनो खोथिया नांगोन नाथाय बे खोथियाखौबो जों मानिफ्राय मोनो होनोब्ला ओ जोंनो थांनाय बोसोरनि मोजां बिदान एबा मोजां माइ एबा जोंहा हाथाय बाजारनिफाय बेखौ लाबग्रोनांगोन। बेखौ लाबनानै जों बस्तायाव सोनानै बेखौ जोङो ओ फख्रि एबा बिलो एबा दैमाफोराव जों बेखौ सोमनानै दोननांगोन सानसे बा साननैनि थाखाय। बेनि उनाव जों बेखौ जेब्ला बोखाङो ओ अब्ला बेखौ जों बोखांनानै ओ बोरि बोरि जायगाफोराव एबा न' फारसे लाबनानै जों बेखौ हायाव फेनस्राना दोननानै नि बेनि‌ सायाव जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ खोबग्रोना दोननांगोन साननै बा साननैनि थाखाय बेनि उनाव बेयो जेबोला गाजा अरो एबा बेनि जेबोला जा ओंखार बोयो अब्ला जों बे लानानै दुब्लियावहाय ओ जेनेबा फोना होनांगोन। बेखौ फोनो थाखाय जोङो जानला मानला सारना होबा जा जाया बेबायदिनो जोंनि हाखौ जोङो हालदियाव होनानै एबा हालेवनानै एबा जों टेक थरजों बे हाखौ जोंङो खोननै खोन थामावलासे मोजाङै दै होनानै एवना लाग्रोनांगोन। जेब्ला बे हाया मिहि जायो ओम जेब्ला बे हाया ओ गेब्लेयोबा जों। हाखौ मोजाङै ओ गेब्लेहोना लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों बेखौ ओ जेनेबा जोङो। खैथाखौ जों फोनांगोन आरो ना बे माइखौ जों साल। खौ होनानै बेखौ फोना होनांगोन बेनि उनाव सात दिन एबा ओ सुददो सुदद' दिनसोनि उन आव। उनाव जों नुनो मोनो जि बे खोथाया जौवो बे खोथाया ओ जौबोला। ओ जोंनिया बे खोथियाखौ फुना दोननानै दुब्लि फोद। फोथारखौ जों मोजाङै एवग्रोना लानांगोन मोसौजों एबा ओ टेक्टर फोरजों बेबायदिनो जों खोननै खोनथामावलासै हाखौ मोजाङै एवनानै मोजाङै गेब्लेहोनांगोन बे नि उनावसो जोङो बै खोथियाखौ लानानै बे हायाव जोङो माइ गायनायखौ माइ गायनो हागोन। खोनादोना बेबायनो जोंनिया बिदिनो माइ गायनायल' नङा जोंनिया बर' सुबुंफोरा गोबां गोथां मैगं ओ बानायनानै बा गायनानै जाबावो बेबायदिनो जोंनिया दैल्जानि जोगोनार दैज्लांनि भल दैज्लांनि जिंखा दैज्लांनि खुमब्रा दै लांनि पानिलाव आरो बेबायदिनो जोंनि गोथां मैगं भिनदि पतल, ओ लेस्रा, गरसि आरो बायदि बायदि मैं जोंनिया दंबावो बेबायदिनो मेसें बोथोराव बेबायदिनो जायो नोंथाङाबो ओमबा फोरमायनो हागोन नामाखि बर' सुबुंफोरा दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोराव मा मा मैगं फोयो एबा मा मा आबाद मावो?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गिबि गिबियावनोहाय दैज्लां बोथोर बा जोङो मेसें बोथोर बे मोननै बोथोरावहाय जोंनो आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां औ बेबादिनोहाय जोङो जेरैहाय दैज्लां ओ बोथोराव मा आबाद मावो होनोब्लाथ' जोंना गासैखौबो जोङो बर' बर' समाजावहाय दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां मानो होनोबा जोङो बो सोरावहाय जानो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावखानाय जोङो नुयो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो बोसोराव ओ मोजाङै मोजां जानो हायो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावग्रोनाय जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोङो दैज्लां बोथोर सौफैब्ला जेरैहाय भाद्र' आसिन बा जोङो बैसाग बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ खोथिया फोननो आखाइयाव लायो आरो ना नोंथां खोथिया माबोरैहाय फोगोन होनोब्ला जोङो नोंथाङासो दहायनो फोरमायना होलांखानाय जेरैहाय जोंनो माखासे बोसोरनि सिगां गायखांनानै दोनाय जेरै मोजां जोलै फोरखौ जोङो दोननाय जायोबा जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै मोननाय जोलैफोरखौ जोङो लाबोनांगोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा होननाय बा दिनो जोंनि बेखिबो बेखौहाय फख्रि बा दैयाव जोङो साननै बा सानथामनि थाखाय सोमना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां सोमना दोनखांनानै जोङो जे जे बेनिफ्राय जोङो बोखांनानै बेखौहाय ओ हायाव जोङो हरसे बा हरनैनि थाखाय दोन बावो आरोना नोंथां जाहाथे बेनिफ्राय गाजा ओंखारो बेनि उनावहाय जोङो हालेवनानै दोनखानाय जेरै जोङो मोसौजोंबो हालेव एवनाय बा ट्रेक्टरजों जों हाल एवनानै दोननाय हायाव जोङो दोखो दोखो हालनानै बेयाव जों मै होनानैहाय बे सोमनानै दोननाय खोथिया बा गा ओंखारनाय खोथियाखौ जोङो लांनानैहाय ओ मुथा मुथा सार ना होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जाहाथे बे सायावनो रजुयो बेनि थाखाय जोङो फुनोबो मोजां जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनोहाय जोङो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बियो जौनो आखायाव हमगोन अब्ला जोङो बेबायदिनो आइजो माहारि बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानैहाय जोङो खोथिया फोनो फुनो लिंनानै लायो आरोना नों थां बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ खानो थाखाय फुनानै दोननानै खानो थाखाय जोङो माखासे मुवानि गोनांथि जायो जेरैहाय गय दुनायखंनि आरं बा ओ थोरि हाग्रा बा जोङो औवानि थेंगल बायदिसि ना जिरना लानानै जोङो बे खोथियाखौ मुथि खानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथां बेखौ जोङो खांनायनि उनावहाय आबाद फोथारसिम लांनाय जायो जेरैहा जोङो गोदो गोदायथ ओ जोंनिया ओ गोबाङानो मोसौजोंसों हालेवोमोन नङा होमबा नों थां दानि मुगायावथ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंना ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ओ सानसेयावनो जोङो गोबां माइ आबादखौ जोङो मावनो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो आइ आइ जो आइजोफोरखौहाय लेंनानै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोंना दैज्लां बोथोराव गोबां मैगंखौ मावबावो नोंथाङा दहाय फोरमायना होनाय बायदिनो जेरैहाय दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि जिंखा दैज्लांनि सबायबिमा बा माखासे गोबां मेगं गंखौ जोङो दैज्लांयाव मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि मादाव जेरै जोङो मेसें बो थोराव ओ मुला बा जोङो लाइ ला फा दुन्दिया बेबायदिनो गोबां मैगंखौ जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो दैज्लांयाव बानलुनि आबाद मावनायखौबो जोङो गोबांखौनो नुनो मोना आरोना नों थां नाथाय जोङो बेफोरनि अनगा गायैबो जोंना दानिया आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय खौबो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बैग्रिनि बैग्रि बेलाथिनि आबाद द्रागन फिथाइनि आबाद आंगुरनि आबाद बेबायदिखौबो जोंनि बर सुबुंफोरा आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो सोलोंथाइ लानानै जेरै एग्रिकालसारफोराव सोलोंथाइ लानानैहाय मावनो आखायाव लाबाय आरोना नोंथां ओ नोंथाङा बेफोरनि बागै आंनोबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां औ जेनेब्लाखि जोंनिया दैज्लां बोथोरावल नङा आं मेसें बोथोराव बो गोबां आबाद मावजायो। बेबायदिनो जोंनिया माइ गायखांनायनि उनाव ओ बे फोथारावनो जोंनिया जेनेबा बेसर फैयो आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ मथर गायो आरो बेबायदिनो जोंनिया सबाइ गायो बेबायदिनो सिबिं गायो आरो बायदि बायदि बेफोरबायदिनो गायबावनानै ओ जेनेबा आदार बुथुमना लायो। बेबायदिनो जोंनिया औ बेबायदिनो जोंनि बिदिल जेनेबा माबायावल गायनाय नङा बेबायदिनो जोंना गोथां मैगंबो गायो जेरैहाय जोंनिया लाइ लाफा गायो आर बेबायदि दिनो आलु गायो बेबायदिनो जोंनिया हायजें आरो बेबायदिनो जोंनिया हालदै आरो बायदि गोबां गोथां मैगं गायना जेनेबा बर सुबुंफोरा बुथुमना लायो बेबायदिनो जोंनिया जेनेबा ओ बे बेफोरखौ नआवल जानो थाखाय नङा बेफोरखौ गायनानै एबा बेफोरखौ गोबां आबाद ओ जेनेबा माखासे हयाव गायनानैबा ओ गोबां गायनानै जों बेफोरखौ रां फालांगि खालाम नो हायो। बेखौ फाननानै जोङो जेनेबा रां खामायनो हायो बे रांजों जों नांगौ बायदि ओ गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो सुफुंना लानो हायो बेबायदिनो जोंनिया बर सुबुं बेफोरबायदिल नङा जेनेबा जोङो बर सुबुंफोरा गोबां ओ मिथिंगानिखौ मोननाय बेफोर आदारफोरखौ जों बुथुमना लायो जेरैहाय जोंनिया दिंखिया मानिमुनि बा द्रिलेवा आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ दैयाव मोननाय लाफोरखौबो जाबावो बेबायदिनो जोंनिया ओ मा होनो बेफोरखौ आरो बेबायदिनो गोबां गोथां गोथां मैगं बुथुमना लाबावो बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे मा मा मैगं जायो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन नोंथां जोङो दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनोहाय जोङो माइ मावनायनि अनगायैथ' जोंनिया ओ गोबां आबादफोरखौ मावो जेरैहाय जोङो लेस्रा बायदिसिना बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे फिसा फिसा ओ जोंनि मिथिंगायावनो ओ मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो खानानै जायो आरो ना जेरैहाय जोङो ओ दानि मुगायावथ' जोंना थास'नि आबाद गोबाङानो मावो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो आसुनि थास'नि बेदरफोरखौबो जोङो बेबायदिनो जायो बा अमा बेदरफोरजों जायो बेनि थास' बिबार जायखौ बुङो जोङो बेखौबो जायो बा बेनिफाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे थास'निनो आइथिं बेखौबो जोङो गोबांखौनो जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनिया आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो आबाद मावनो हमबाय आरोना नों- जेरैहाय जोङो दानिसो बुंलांनाय बायदि बिदिनो आङो जेरै थास'नि आबाद ओ थासुमलिफोरनि आबाद बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जेरैहाय जों गावनि न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय ओ आबाद मावनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय गोबां लाइमोनफोरानो दा आबाद फोथारावहाय ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नों- थां जेरैहाय ओ आबाद मावनानै- नो जोङो गावनि न'खरखौबो सुंथानो हायो बा गावनि ओ फरायनायनि फारसे खरसाबो दिहुननो हायो बे बेबायदिनो गोबां आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ दालांनो हायो आरोना नों- थां बेबायदिनो आबाद मावनानैहाय जेरै गोजौ मानसि जानो हायो बा जोङो आबाद मावनायनि बागै मोनथिनोबोला जोंनिया दानि मुगायाव सोलोंथाइ बो लानो हायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो एग्लि- कालसार कलेज बा एग्रिकालसार अफिस बायदिसिना अफिसफोर जोंनिया दानिया ओंखारबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो आबाद आबाद मावनाय जेरैहाय जोङो आबाद मावनायनि बागै फोरोङो जेरैहाय जोङो जोगोनार आबादखौ माबोरैहाय मावोब्ला माबोरैहाय जागोन बेरेबा जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि माबोरैहाय हासार होगोन बा रासा- यनारि हासारखौहाय जोङो ओ बबे समावहाय होनाय जायो बेफोरनि बागै जोङो गोबां नलेज खौ जोङो सोलोंथाइ लायोबोला मिथिनो हायो आरोना नोंथां
थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय नोंथां होमबा जोंनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ औ नोंथां गोजोन्थों दे होमब्लालाय
औ